हेल'।
औ नोंथां बुं।
अ खुलुम सानजौफुनि गाहामहामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो थाबाय।
आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां मानो होनना बुङोब्ला माने मिथिंगानि सोमोन्दै माने नोंथांजों सुंद'यै सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथां होमबा नोंथाङा मि थिंगानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंद'यै?
मिथिंगा होनोब्लाथाय जोंथ' दा थांना थानायनिफ्राय जितु नुगासिनो मोगा मोगि जागासिनो मिथिंगा होनोब्लाथाय जितु जोंनो नांगौ जानाय दंफां लाइफां दैयानो जा जितु एनभाइरनमेन्टजों बा आबहावाजों गोरोबफानानै जेसेबां जिउ गोनां आरो जिउ गोैयै मुवाफोर दोङो आरो जोंनि बे बुहुमाव बै गासै मुवाफोरखौनो लानानै जोङो मिथिंगा बा मिथिंगायारि मुवा बा एनभाइरमेन्ट होननानै बा आबहावानानै जोङो बेखौ मिथिनाय जायो आरो बायदिसिना दंफां लाइफां ओ गुन्द्रासा जिब जुनार बायदिसिना थानो हायो आरो बेवहाय आ गेसफोरबो थानाय बेहाय बेफोरखौनो जों मिथिनाय जायो आरो मिथिंगा होननानै
उम थारैनो सैथो ना नों
थां औ। मिथिं मिथिं औ नोंथां फोरमाय।
मिथिंगा होननानै बुंङोब्ला जोंना जाहैबाय माने जोंनि मुलुग संसाराव सोलिबोनाय मोनसे माने आयदाखौनो होननांसिगोन
जेरै जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि मिथिंगायारि समाजावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सम्पद मोननाय जायो ना नोंथां जोंहा मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदखौनो जोंहा बाहायनानैहाय जोंहा दा जिउ खुंनानै दङ' नङा होनबा नोंथां जेरै हमना ला मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बुस्थु फिफां लाइफां जोंहा फिफां लाइ फां होनना बुंङोब्ला जोहा फिफां लाइफांफ्राथ' गोबां माने मिथिंगायारि सम्फद फोर होयो जोंनोहाय माने थांनानै थानायनि थाखाय आरो जोंहा माखासे फिफांफोराहाय गो जोंनि गामि ओनसोलाव माने थ' गासिबो गेस थाजोबा नालाय जेन'बा मिथिंगायारि सम्दफोरानो माने बिफां लाइफांफोरा माने राननाय दालाय बा बायनाय दालायफोरजों हाय जोङो माने ओंखामबो संजानानै जानो हायो बा माबा मोनसे अर लगायनानै माने जोंनि गामि ओनसोलनि गोरिब सुबुंफोर बा सुबुं माहारिया जौ संनानै जानायखौ नुयो आरो ओ
औ नों नोंगौ नोंथां।
माबाजोंहाय मा होनो बनफोरजों बा बिफां बायनाय दंफां गोरानफोरजों संनानै जानायनि माने गो गोथावा माने गेसफोराव संनायनिफ्राय माने साबसिन गोथाव जों मोननो हायो आरो। नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय माने गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सम्फदफोर मोननाय जायो जेरै जिब जुनार आरो जिब जुनारनि अनगायैबो जोंहा दैमा दैसा दैमा दैसा निफ्राय जोंहा गोबां ना बा मा नाथुर बायदि बायदि बि जोङो माने हमनानै जानाय जायो जेरै मिथिंगायारि सम्पद होनना बुंबा जोंहाथ' दैलां बोथोराव दैबाना जायोना नोंथां? जोंहा मिथिंगानिफ्राय बे दै बानायाबो जोंनो गोबां मिथिंगायारि सम्पद दिहुननानै होयो आरो नोंथां जेरै जोंहा भुटान हादरनि ओमफ्राय बोहैबोनाय दैमा दैसा दङ जेरै सरलपारा ओरैहाय जाहैबाय जोंहा गोबां दैमा दङ जे थिग बे बेबादिनो बे दैमा दैसाफ्राहाय माने गोजौ हाजोनिफ्राय बोहैबोनानै माने गिदिर दाथ' दैलां बोथोर नालाय दैलां बोथोरावबो अखा हायोब्ला आरो गिदिर गिदिर अखा हायोब्ला बा अखा दामब्राफोर हायोब्ला जोंहा दैबाना जायोना जेरै आसामनि दैबाना होननानै जोंहा गोदो फरायबोनो मोन्दोंना जेरै हरै हाजो-हालानिफ्राय बोहैबोनानै माने खुरखानानै बा माबा मोनसे बिफां लाइफांखौ खुरखानानै लाबोयो बा हाखौ खुरखाना हा सिंनिफ्राय अन्थाइ बुखांना लाबोयो बाला बुखांनानै लाबोयो ना? थिग बेबायदिनो जा जोंनि ओरैहाय दैज्लाम ओनसोलाव बा बालाबारि ओनसोलाव माने माखासे अन्थाइ ख'वारि जायखौहाय अन्थाइ खुवारि होननानै बुङो ना जेनेबा सोरबाथ' सिन्डिकेट बानायबाय सोरबा अन्थाइ ख'वारि उम बिदि बिदिनिफ्रायनो माने बिदि थिंगायारि सम्पद दिहुननानैहाय माखासे रांखावरि बाहायनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां? जेरै हमनानै ला जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' गासिबो माने न'फोर लुनायाव बा माबा मोनसे लुनायाव बा लामाफोर खोनायावथ' जोंहा बाला अन्थाइ बेफोरखौ नांगौ जायोना नोंथां जेरै हमना लादो न' गंसे लुयोब्ला न' गंसे लुयोब्लाथ' जोंहा माने बाला अन्थाइफोरखौ गोनांथि जाखाथारो बाला अन्थाइ बिना बाला अन्थाइ माने गैयालासिनो लुजानायानो जानो नागिरा आरो मोजां न' लुयोबा बा बिल्डिंफोर बानायबाबो थारमाने जोंनि थांनानै थानायाव मिथिंगाया बुहुद माने बिहोमा होयो बा जोंनो गासिबो बुस्थुखौनो माने मिथिंगानिफ्राय मोनो होननानै बुंजागोन आरो नोंथां। जेरै थांनानै थानायनि राहायावबो जोंहा गोबां दङ जेरै गामि ओनसोलाव माने दंफांफोरखौ बुफायनानै बा खुरखानानै लाबोनानै बा फोरानफैयो बा फेसेवफैयो जे-जेरै दैमाफोराव गोजाव बोनायखौ जों बोखांनानै फोराननानैहाय जेनेबा अरबो जनो ना नोंथां अर जननानैहाय सावो जेनेबा गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव गामि ओनसोलाव जों अर सायनायखौ नुयो बेबायदिनो आरो नोंथां माने जोंनि गामि ओनसोलाव बा सो जोंनि मुलुगावनो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सम्पद मोननाय जायो। जेरै बिनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगायारि सम्फद होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंहा जेरै जेरै जिब जुनारखौनो लादों नोंथां जेरै जोंना थसेयारि गं गोनां गान्दाना जोंनियावथ' बुहुत फेमास बेयो माने जोंनि ओनसोलावबो बुहुत फेमास जोंहा जेरै हायुङारि नेसनेल पार्क जेनबा हायुङारि हाग्रामा जेरै मानास दं मानासावबोथ' जोंहा गोबां रोखोम बिबांनि गान्दा नुनो मोनोना? बेनि अनगायैबो जोंहा काजि-काजिरङा हायुङारि काजिरङायावहाय हाग्रामायाव बेवबो गोबां रोखोमनि गान्दा नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो बेफोर गान्दाफोरखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोंहा मानसिफोर फैयो जेन'बा गान थसे गं थसे गंआरि गान्दाया माबायदि माने जोंनि आसामनि मुंदांखा माने थसे गंआरि गान्दाखौ जोंहा गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै नायनो फैयो। नायफैयो। फट' खेबनानै लाङो जोंहा ससियेल मिडियाआवहाय जेरै फेसबुक बायदिफोरजों हगारनाय नुनो मोनो। माने गोबां बेबायदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय सोलोंनो गोनां बुस्थुफोर सोलोंनो मोनो बा मिथिंगानिफ्राय माने मोननो गोनां बुस्थुफोरखौ लानानै जोंहा रांखावरियावबो मदद मोनो रांखावरि फोर फारसेनिफ्रायनो आरो। फिफां लाइफांनि बेलायाव बुङोबा आं नोंथां जोंहा अक्सिजेन जायखौ जोंहा अक्सिजेन बुङो जायखौ जों हां लायो ना नोंथां
औ नंगौ।
बे हांफोरखौ जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो बा थान्दा आरो थान्दा जेन'बा दाथ' गोलोम बोथोराव बिराद गरम जायो। जों बायहेरायाव ओंखारनो हाया जेरै
औ नंगौ।
बेफोर जाहोनफोरा माने जोंहा मिथिंगायारि सम्फदफोरनि थाखायनो जायो आरो जोंहा मिथिंगायारि सम्फदफोरखौ फोजोबस्रांनो नाङा। माने मिथिंगानिफ्राय जों मोननाय बुस्थु जे बेफोरखौ जों फिफां लाइफांफोरखौ दानफायलाबायनानै गारलाबायनो नाङा, जों गोनांथि जायोबो जों दान दानफायनांगौ जायोब्ला फांसे दानफायोबा फां ब्रै बा फांथाम बेफोरबायदि बिफांखौ गायफिनांगौ जोङो। माने जाहाथे जोंना बिफां लाइफांफ्रा जोब नानै थाङा। माने जोंनि ओनसोलाव फिफां थाबासोथ' जोङो देहाखौ थाजिम मोनगोन। थान्दा मोनो ना नोंथां, दा बायदियाव जोंनि ओनसोलाव फिफां लाइफां गैयाबा जों हांखौ मानिफ्राय ला आरो जों गुसु थान्दा बार जों मानि फ्राय लागोन बिदि जायोना नोंथां? थिग बेबायदिनो जों मि गानिफ्राय जों मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो जा हायो जेनेबा सेबै बाहायनो नाजानांगौ माने सरासनस्रायै जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ लाखिनो नाजानांगौ आरोना नोंथां।
औ।
होमबा नोंथाङाबो नोंनि ओनसोलफोराव मोननाय मिथिंगायारि सम्पदफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमाय होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदियानो जोंहा मिथिंगायारि नेचारेल बुंबा मिथिंगायारि बुङोब्लाथाय जोंहा बै बार, दै, हाजो,
औ औ।
दै, हा, दंफां लाइफां, जिब जुनार, नङा होमबा बेफोरनो? दा जोंहा बार होनोब्लाथाय बार नङाब्लाथ' थांना थानो हाया दोनाय बार-बारखौबो जों बारखौ मोननो गोनां जायोब्लाबो जोंनो बारनि दिहुनगिरि हिसाबै बे दिहुनगिरि हिसाबै दंफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ जागोन। बिदिनो वाटार होनोब्ला दै होनोब्लाथाय जोङो दैनि फुंखा हिसाब ओमफ्राय अखायाबोथ' थालांबाय अखाबो जोंनो नांगौ जायो। बिदिनो हाजो हाला जोङो हाजो हालानिफ्रायबो गोबां अक्सिजेनफोरबो नुनाय आरो समायनाबो नुनो मोनो जों, हाजो थायोब्ला
औ औ
हा हा नङाब्लाथ' जोंनि बे
नंगौ नंगौ
थांना थानायनो हानाय नङा दंफां लाइफांफोराबो दा दंफां लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन जेन मोननो हायो जिब जुनारनिफ्रायबो जों बायदिसिना सम्पदफोरबो मोननो हायो आरो जोंहा
नंगौ नंगौ नंगौ।
जिब जुनारफोरखौबो जोङो एसे एनै बा फिसिनोबो हायो, बुंनो हायो थाङोब्ला।
आरो
बिदिनो जोंहा बारखौ मोननो गोनांब्लाथ' जोंनो दंफां लाइफाङा गोनांथिथार आरो दंफां लाइ बिफां बो जोंनि जों मानसिफोरखौबो जिब जुनारफोरखौबो गोनांथि जायो दै दैखौ जोङो बाहायनांगौ जायो दैखौबो नाथाय बाह बाहायनाय बाहायनायखौबो जों रोंनांगोन माबायदि बाहायनांगौ माबाय माबायदि बाहायोब्ला माबायदि सिखोन साखोन लाखियोब्ला दैखौ जोङो बाहायफिनबाय थानो मोनगोन आरो बे बायनाय बाहायनाय दैखौ
नंगौ नंगौनि थाखायनो
बिदिनो आरो जोङो दं इनभाइरमेन्ट होनोब्लाथाय आरो
मोनो जोंनि संसाराव नंगौ नंगौ नोंथां
जिउ जिब गोनां आरो जिउ गैयि जिउ गोनां होनोब्लाथ' बेफोरनो आरो जिउ गैयि होनोब्लाबो जोंहा गोबां दं
औ दङ
जिउ गैयिफोराबो जोंहा जे दै हिसाबै सान साननि सोरां साननि सोराङाथ' गुदि होननानै जों बुंजायो जिउ गैयि मिथिंगायारि
मुगा होनोब्लाथाय सान सान सोरां गैयाब्लाथ' मानसियानो जा जिब जुनारानो जा दंफां लाइफां बिफाङानो जा बायदिसिना जिउ गोनांनि सायाव गोहोम गोग्लैगोन आरो साननि सोरां गैयाब्ला अब्लाथ' बे बुहुमानो जानाय नङा बेफोरबायदि गुदियावनो जोङो नांगोन
जोंनो मैखोमै हेफाजाब खालामगासिनो दङ आरो
नै लाइनसो फोरमायना बनाय नोंथाङा मा मा
जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंहा मिथिंगायाव मोननाय गासै बुस्थुखौनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होन्नानै बुङो आरो जोंनि मिथिंगा होननानै बुंङोब्ला जोंनि मिथिंगाखौहाय जों साखोन सिखोनै लाखिनो रोंनांगोन नोंथां जेरै जोङो गोबां माने जायगाफोरखौहाय साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जेरै बिफां लाइफां गायनायखौहाय
नोंदों टाइमा बारबाय खोमालाय जों आं बेक
औ जागोन दे होमबा नोंथां जोंना सावरायनांगौ टाइमा बेखिनियावानो जाबायनाा नोंथां होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां बेखिनि टाइमखौहाय आंजों सम मोनायनायनि थाखाय नोंथां गोजोन्थों
नोंथांनिसिमबो आं नोंथांखौरजागोन दा हरजाया दालाय खेबसे हरजागोन दा
हरजागोन हरजागोन हरजागोन नोंथां हराग गोजोनथों